हेल औ खो औ खोनादों। ओ गिबि गिबियावनो बेलासि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायहरनाय था
औ औ
ओ ओ जोङो दायो आयदायै माने बरफोरा माबोरै माबायदि प्रसेसजों हालौवो आं बेखौ नोंथांनाव सोंनो सानदों
औ औ दा औ
मिथियोबा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
ओम दा ओ जों जोङो जों बर माहारियाबो बा बर आ सुबुंफ्राबो गोदोनि बायदि नंला नालाय दा ओ गोबांहाय थाखा फैसा जाजोब बाय बयबो आरो ओ माने बयबो मा होनदों मोजां माने इजि इजिखौ लुबैयो माने बय बो दाना। दा दाथ आरो मा मोसौजों फुंनि फासथा फुंनि सारिथानिफ्राय रावबो हालौला। मानो होनब्ला माने‌ गो दोनि बायदि देहायाबो गोदोनि बायदि नंला नालाय दा बे हिसाबै मा होनदों ओ माने गोरलै राहा खौ नागिरसै आरो थाखा फैसाया बुरजायानो थांदों खिन्थु मा होनदों थाब गायगोन बेखौहाय लुबैयो आरो। जोंनि ओ आं जोंनि गामिखौनो होनगोन बेलेग गामिखौथ आं नुफेराखै। आरो थांनायबो जाया दा जोंनि गामियाव फ्रायानो मोसौजों एवग्राया हानद्रेद पारसेन्टाव एक बा दुइ पारसेन्ट बेबायदि नुनो मोनो बांसिनानो मो होनदों गुबुननि आ ट्रेक्टरजों बारा होनानै एवनानै गायनाय जायो आरो बेबाय
दा नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि गायनाय
औ जोंनियावबो दायो मोसौजों गोदोनि बायदि मावनायखौ नुनो मोनला। दायो जोंनियावबो बे खम समनि गेजेरावनो माने जे माबोरै मावखांगोन बेखौनो नायनानै मानेे टेक क्टर फोरफोरखौनो बाहायनाय बांसिन नुनो मोनो।
उम
ओ बिदिबा नोंथाङा हालौफेरनो मोनदोंना मोनाखै?
आङो ओ मोसौजों खनसे हालौदोंमोन आङो जेब्ला आं माने जों जेब्ला आ मौसौजों हा हालौवोमोन जेब्ला जोंनि समावहाय आरो। जेब्ला बिमा बि फाया जेब्ला बिफाया ओ मोसौजों हालौनाय समाव अब्ला जोङो उन्दैमोन आरो ना। दा जोंङो बे समावहाय हालौनो मोनाखै आरो दा जोङोे टेक क्टरजों हालौवो दा नआव जोंहा ट्रेक्टर गंसे दङ दा बेखौनो जोङो हालौवो आरो माने बेजों हालौनानै गायो आरो।
औ
औ
बिदिबा नोंथांमोनहाबो ओ गोदोनिफ्रायनो आबादखौनो मावो।
गोदोनिफ्रायनो ओ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोदों आरो बेजों लोगोसे ओ बारिफ्रावहाय मैगं बायदिसिना आलु दङ' बागान दङ' गय दङ' बेफोरजों मिलायनानै दा न'खरा सो सोलिनानै दं आरो माने बेबायदि
औ मोजा जां
दा ओ नोंथाङा हालौवनायनि बागै सोंदों दा
औ
नोंसिनि नैबे नोंसिनि जायगायावहाय मोनदों माबायदि ओ दानि जुगावहाय मा होनदों माबायदि राहायै गायनाय जायो माबायदि राहायै
औ जोंनियावथ' गोदोनि बायदि गोबाव समनिफ्रायनो माने हालौवनो थांनानै हाफोरखौ खारायग्रोनानै माने बेबायदि लाग्रोनाय नुनो मोनला दाथ' माने सानसे साननै सिगाङाव मालाबा बोथोरखौ दाथ' नाय-नायनानै हाखौ एसे रुइगोन बायदिनि थाखाय अखा हागोन बायदिबा हालौवग्रोनानै ओरैनो खारायनानै ट्रेक्टरजोंनो बुरजा बुरजा खारायनानै लानायसो नुसै। हेलौ खोनादों ना हेलौ नोंथाङा खोनादों ना औ खोनादों ना
नोंथांनिखौ खोनायाखैमोन आङो।
अ खोनाफिनबाय ना
औ औ खोनाबाय दायो खोनाबाय
औ औ ओ जोंनियावहाय माने गोदोनि बादि दायो माने सि हर हर समनि जेरै सारिथा पासताफ्रावनो सिखारनानै हालेवनानै खाज्रायनानै माने खारायनानै लाग्रोनाय बेबायदि प्रसेसखौ नुनो मोनला। आ दायो माने अखा हागोन बायदिखौ समखौ नायनानै ट्रेक्टरजोंनो माने बुरजा बुरजा हालेवग्रानै हाखौ रुहैनो थाखाय बेबायदि माव-हालेवग्रोनायखौसो नुनो मोनसै आरो।
औ औ औ ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय माइनि बेसेनफ्रा बेसेबां ओरैनो।
जोंनियावथ' कुइन्टेलाव बारस' बिसिमहालागै थांबाय औ
दाबो बारस' नामा
दा सिगां बोसोरनि सिगां बारस'मोन नाथाय दायो दाख्लि थांनाय बोसोराव माइआ जोंनियाव जोबोद खरान जानायनि थाखाय माइया आबादा मोजां जाखाराखै। बिनि थाखाय माइनि अन बिमाया दायो एसे गोबांसिनै बांबाय जानांगौ आं माने सोंनाय जायाखै बिनि थाखाय आङो बिनि बागै दायो मिथिथवा
नोंथाङा आंनो माइ फाननोब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय जोंथिंजाय माइआ ओरैबायदि दाम। नोंथाङा खोनायोब्ला हो नोंथाङा खोनायोब्ला आं जिन्दगियावहाय आङो जिबनावहाय माइ गायनानै जागोन होननानै नोंथाङा सानगोन आरो जोंनिथिंजाय माइया नैरोजानिफ्राय नैरोजा नैजिनै बिसिम दा माइनि दामा आरो दा नैरोजा सोलिगासिनो दं जोंनियावहाय। गोबां जोंनि जायगायावहाय ओ बेबायदि ओ गुबुन जायगानिफ्राय आ बेबायदि फायखारिफोर हाबफैयो आरो दा बिसोरो आ जोंनि जायगानि बेलेग जायगायावहाय हरो बिनि थाखाय माइनि दामा ओरैबायदि दाम दा नोंसि नोंथांमोननि ओ माइया आलादाबो जानो हागौ जोंनियाव रनजित माइखौहाय बांसिन गायनाय दा बे हिसाबै रनजित दामखौ दामबो होनो हागौ दा नोंथांमोनथिं जाय मा माइ गायनाय जायो बेबायदि?
अ जोंनियाव थ' ओ रन्जना, आगोरथिया आरो
औ बेनिखायनो नोंथांमोननियाव बे रन्जन औ रन्जना बा बे मा होनो मिथिया
सुबबा आरो रन्जना इ मोननै
बेनिखायनो नोंथांमोननाव दाम मोना खोमा? आंनि आन्दाजाव आरो ना
ओ माइआथ' गाज्रि नङा जानो थाखाय एसे आथा- आथासो सुबबा माइया
ओ, आ-आ
नाथाय माने जोंनिथिंजायहाय जोंनि एरियायावल हाया एसे बोरि जायगा नाथाइ माने धेमाजि यावहायथ' दैयानो बांसिन बुङो होननानै मिथियो।
अ आतसा नोंथाङा धेमाजिनि?
औ ओ बेनि थाखाय माने जायगा लायो ओनसोल ओनसोल माइनि आबादा माने गोबां गोबां जायो। ओ नि थाखाय माने जोंनाव माइनि बेसेना एसे खम जानो हागौ।
आतसा दा ओ
जोंनि ओ नैबे बर' आं माने बर' रायजलायनाय हिसाबै आं बर'खौल रायलायगोन। बर' माहारिनिखौल दा मा जायो बा जोंनि गाहाय आदारानो ओंखाम नालाय, जोंथ बेलेग चावमिन जाया जोङो माबा मोनसे पकराफोरखौ जानानै जोङो सानसे हरसे जोङो रुथि पुरिथ जानानै जोङो थांनानै थानो हाया। थांनानै थाबाबो जोङो गोबां खस्थ मोनगोन आरो। दा जोङो माइ खौनो जानानै, मा सरि माइ गायनानै माइरं खालामनानै माइरं दरननानै ओ माइ जायो। बि हिसाबै मा होनदों माइनि दामफ्रा थिगानो, दाम जानायफ्रा थिगानो जोंनाबो मोजां जायो। बे हिसाबाव आरो मा जायो ओ खेथि खालामनायखो इसे बारा जा नांगौ आरो माने आन्दासाव
औ। जोंनियावथ माने बेबादि खेथि खालामनायखौ मानसिफ्रा बांसिनै गारबायसो।
उम।
मानो होनोबा दाथ नआवहाय मावनो थाखाय हा थाब्लाबो बांसिनानो माने मावला। आरो मावनो होयोबाबो बिसोरो माने हाजिरा होनांगौ ट्रेक्टरनि बेसेनबो होना होनांगौ
औ। नोंथाङा बिसिनाथ ओरैजाय गहपुर साइदआव थांफेरबाय नामा?
ओहो थांफेराखै।
दा बे साइदावहाय गोबांहाय ओ मोजां मोजां माइ जायो। दा आं नोंथां माइआ जोंनियावहाय ओ खासिया बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो। थिखोनोनो हाया माने माइआ ओरैबायदि गिलिर जायो।
अ।
उम। नोंथांमोना ओरैनो बेसेबां बिघायाव माइ गायनाय जायो?
जोंनियावथ माने बिस बिघासे लगायनाय जायो।
बिस बिगासोल। बेखौल। होना।
बिस बिगा हायाव ओरैबायदि माइ जायो।
जोंनियाव माने बेबायदि इमानबो माइ जाया।
ओ।
माने जोंनियाव हाया बालाबारि
ओ।
बिनि थाखाय माने माइया इमानबो जाया जोंनियाव बेनि थाखायनो।
औ औ बिस बिगा हायाव माय गायनाया जोबोद मोजां मानो होनब्ला आबदाल खालामनो रोंङोब्ला गायनो रोंङोब्ला मोजां खान्थिजों गायनो रोंङोब्ला मा समाव मा मुलि होनांगौ बबे समाव दै होनांगौ दै बै समाव दै सोना होआब्ला बे मायआ माब्लाबाबो जाया। बेवहाय ओ जोथोन लाना बे बिदि आबदाल खालामबासो मायआ जागोन आरो
औ नाथाय जोंनियाव माने दै सोनो थाखाय दै सोनायनि लामायानो गैया। आरो दैमा फोर दं नाथाय दैमाफोरनिफ्राय ओरै लाबोनो लाबोनांगौबा गिनांगौ जायो। मानोना लामा जा संनाय लोगो-लोगो बियो खहाबो खालामनो हागौ। बिनि थाखाय माने ओ गासिबो राजि जाया।
अम
बेफोरनि थाखाय माने लुगैबाबो आबादारिफ्रा दैखौ लाबोनो हाया।
अम
थिगयानो
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा नोंथांनि फोरमायनायनिफ्राय आंङो मायखौ माबोरै सिगां आरो गदायाव गोदानै मावनाय खोनानो मोनदों मा बुंङो बेखौ मिथिनो मोनदों। बिनि था खाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
आ जागोन दे औ औ जाबाय दे